हेलौ
खोनायाखै
औ खोनादों दासो दा जोङो मोनसे आयदानि साव रायलायनोस सानदोंमोन
औ
बर'फोरादि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं थाइगं नागिरनानै जायो आरो ज जानायनि सायाव ओ
औ औ
नोंसोरनिथिबो नागिरो ना
जोंथिंबो रा औ नागिरो नागिरनाय अब्ला माने जोंखौ जा एसे खम नुयो आरो जेनेबा मैगं थाइगं नागिरनाय जोंखैजाय बांसिन माने नुनो मोनो आरो आजिखालि
नागिरो नागिरो दिंखिया मैगं बिदिनो थास' थास'खौथ' नोंथ' जायोना
औ जायो
उम थास'आथ' गासिबो जाजायो
औ
थास' आथिंनिफ्राय थास ' थ' बिथरि हनबा बुजियो ना
औ बुजि
औ ओमफ्राय आरो बेदरखौथ' बुंनो नाङा
औ
उम
थास'आथ' मिथियो गासिबो जाजोबो होनबाबो भुल जानाय नङा मानो आयथिंनिफ्राय बेदरनिफ्राय बिबु बिबारनिफ्राय गासिखौबो जाजोबो नङा होमबा
जाजोबजायो बिबारखौ मोनबायना नोंसोरनि खैजा
बिबारा दा माने एसे बे एसे एै बारसे बारनै बारहांबाय आरो दा दैज्लां बोथोर फैबाय नालाय बारनोबो सम सम जाबाय नोंसिनिखै मोननाय औ
फानदों फानगासिनो हाथाय बाजारफोराव नागिरना मोना
औ आजिखालि मैगं थाइगंखौबो हाय माने फाननानै माने फैसा मोननाय जासै ना
ओम
उम आरो जोंनि बर'फोरखौ बांसिन मैगं नागिरना संनाय
औ नागिरना जायो ओन बर'फ्रा बांसिनानो
हाग्रा बंग्रायावसो बांसिन मैगं मोनो नङा होनबा ओरैजाय आरोथ' हाजो सेर सेरावथ' बांसि मोनोना
बिदिनो मान दुनदिया मैगं बुथुवा मैगं बिदिनो गोबां गोबां मोनो
नोंसानि न'खराव मा मा मैगं गायो नोंथां
जोंहा ओरैनो थायो नै दा केरेला बेनिफ्राय फिन्दि जिंखा लेस्रा इफोरखो आबाद मावो आरो ओरैनो
औ अब्ला नोंथांमोनाथ' माने जोंहाथ' माने बुंनो थाङोबा गायनाय बायदियानो जायादे बांसिनानो माने बायनानै जायो
आ उम उम उम
माने गायनाय जाया बांसिनानो बांसिन माने गायस्राया होनबाबो गोरोन्थि बायनानै जानायावनो थाङो आरो
उम बायनायाव थांनो बहुद बिराद दाम जायोना दानिया मेगं थाइगंफोराबो
औ आजिखालि मैगन थाइगंबो बहुल दाम आलुआबो सेरसेयावनो पसिस थाखा गाहाम
लायो लायो उम
नोंथांमोनखैजाय मैगं थाइगंनि दामा मारै मारै एसे खोनथानो हागोन ना
दामा
औ
आंहाबो गोसोआव गैलायलै बारा आं हाथाय जायाना बारा
दा बुंनो थाङोब्ला दा नोंसा न'आवनो बांसिन खेथि खालामो नङा होनबा नोंनि बुंनाय मथेथ' नोंसा न'खरावनो माने न'आवनो मोजां मोजां माने खे खालामनानै माने बायना जानो थाङा नालाय माने बाजारनि दामफोरखौ बारा मि मिथिला आरोना औ
दालाय माथो खालामबाय दं
औ दं ओरैनो
ओ ओ
नोंथाङा दैज्लां ह जानानै मा होनदो
बोथोरा मोजाङैनो दंना थिगानो
बोथोरा दङ बिदिनो नोंथाङा मा होनो जेनेबा दैज्लांआव मोननाय मैगं थाइगं मोननैसो मिथिगोन नामा
दैज्लाङाव
औ दैज्लांआव मोननाय आरो मेसेङाव मोननाय मा मा मैगं
दा जोंहानावथ' दङ भिन्दि लेस्रा काखरुलेर
उनाव थारुनफोरा मोनथ'वाखै थारुनफोरखौ दा
औ
नोंसोरनिखि फोथाराव दंना गैया?
फोथार दङ जोंखै फोथाराबो माने जोंखै ना इदि माने गोरान खेथि गायया आरो माने दैज्लां बोथोरावल' माइ थिखोयो। थांनाय खेथि मोनसेल' मावो आरो जोंनिखिजाय मैगं थाइगं बि नोंनि मावनाय गैया आरो जोंनिहाय माने आरो मैगं थाइं गायबा माने बांद्राय मोननो नागिरा नालाय। ओंखायनो बारा खुथिबो जाबांनो नागिरा माने हाया रानस्राव जों बेनिखायनो माने बालासिया होन मानि अन्थाइ टाइप औ ओमफाय माइखौबो इदिनो औ माइखौबो बिदिनो माने बाय बहाबा खन्द'आव मोनो बहाबा साइदाव मोना बिदिआरो ओमफाय मैगंखौथ' बुंनो नाआ दा मोनस्लायानो होनजायो। बिदिनो थास'फोरखौ हादाननिया गायो आरो एसे ननै हादानाव थानायमोन। मानिफ्रा ओम ओ औ थारुनखौ गायो जोंखैथ' दा जोंनि गामि खाथि खालायाव गायो आरो अब्लाबो जोंनि गामिद्रायाव आंनि मेन गामियाव गायनाय नुवा आरो
ओ ओ जोंनिथायबो बिदिनोसै आरो खायसे सोरबा गायो सोरबा गाया इदिनो आरो जोंखि माबा फोथार दं नालाय होलाय बेफोराव नागिरो था मैगंफोरखौ बिदिनो गोबां बायदिसिना आरो दैमाफोराव मोनो दैमा जिंफोराव।
औ दैमा जिं जिं हाजो से सेर सेर मोनो ना इदि दिंखिया रोखोम रोखोमनि हाग्रानि मैगं मैगं थाइगं मोजां मोजांनो माने हासार होयै बा मिदिसिन होयै मोन'
खौबो मोनो
औ
उम
सम फ्रानो हाजो सेरावसो बांसिन थाखायो नङा होनबा
थायो थायो ओ उम दैमाफोरदो दंना नोंसोरनिखिजाबो
औ दैमा दङ हाजो दङ ओरैजाय ओरैबो दैमा ओरैबो हाजों जोंना माने ओंखायनो माने हाग्रा बंग्रानि मैगं मोनो आरो बांसिन जोंनियाव। ओंगायनो माने बांद्राय गाया।
नाफोर गुरजायो ना?
औ ना गुरनायबो दङ इदिनो दैमाबो दङ आरो हाखर हाला दङ बान्दो बिदिबो दङ। नोंथांमोननि मोननायाथ' मोन ओम दाथ' दैजलां बोथोर ना हाग्रानि ना हाबो सिगोन मोनो मोननायालाय।
उम उम उम जोंनिजाबो मोनो। सेनफोर सायोना औ
औ सेनबो सायो लाङिखौथ' सिगां सायो दाबो सायो सोरबा सोरबा सायो बांसिनानो साला जोंखै जाय माने इदिनो अखा हाबा बहाबा दै बाना जाबाथाय माने खाथि खालायाव नालाफोर थायोना दंग' बेयावहाय माने सायो आरो नाख खौबो मोनो इदिनो ना गोरलैजों थास'जों दाथ' गोथाव जासिगोन। नङा होनबा?
गोथाव जायो। इलो गांजेमा फोरबो मोनोना मोना गांजेमा?
गांजेमाखौ बांद्राय मोना माने खम बिबांनि नुयो आरो गांजेमाफोरखौ
हित जायो बरिया बाथोन जानो। मोनो मोनो बिराद खम जाबाय। बुहुद खम जाबाय मोन बाराब मोनबांनो नागिरा आरो
जोंनिखैबो मोननो थाङा गोबां खमायबाय माने सिगां जेरै मोनोमोन बेबायदि बिदि मोनला जोंखैबो
उम खांख्राइ गांजोमा एंखावरि
औ औ एंखावरिखौबो जोंनिखैजाय बारा मोनला
ओ ओ
खांख्राइखौ इदिनो हाजोआव नागिरहैबा मोनगोन खोमा एसे हाजो सिं हाजो सेर सेर अन्थाइ जाबना थायोना इदियाव माने गुसु गुसु थायोना खांख्राइआ बेफोराव नागिरहैबा मोनगोन आरो ओ
गोसोम गोसोम जायोना एसे
औ हाजो खांख्राया गोसोम गोसोम जायो औ गोज एसे गोजाहां गोजां थायबाय गोसोम गोजोम सोमखे सोमखे
ओ औ औ औ उम
नोंथांमोननिखै हाजो दंना गैया हाजो सेर सेर बे मैगं थाइगं मोनो ना मोना
दङ दङो
ओं
माइ गायो मोनो आरो माइ गायो
अ आजिखालिथ' हाजो ससेबो माइ गायनाय जाबाय न
उम माइ गायो ओ खेथि खालामो बिदिनो
औ नोंसिनि थिंजाय गोबां खेथि खालामो नामा मैगं थाइगंनि
खालामो खालामो
अ होनोमबाथ' बायना जानांनायनि बारा गैया न
बारा बायनानै जाया दे आरो उम न'फोराव आरो जानो आन्था खिनिखौ गायना लायो
औ माने औ माने हा दं नालाय गायना मब मोजां जायो मानो होनबा गाव हारसिं मावनानै जानाया माने बांद्राय मेदिसिनबो होआ नालाय आजिखालिथ' सब मेगंआनो मिदिसिन उम बायना दोनफैबा न'आव लाबोना लाबोनाय लोगो लोगो अखानायैनो सेवनानोसो थायो। माथो आजिखालिनि मैगंफ्रा
औ उम
जानोनो हाया माबा मायबा मायबा मैगंफ्राथ' मुलि मोनामनाया जानोनो हाया दाथ' कबिफ्रा मोनामनायफ्रा जानोनो हाया।
औ औ
लेस्राफ्राबो सानसेयाव लांनानै सानसेयावनो सेवनाय बिदिसै बे न'निफ्राय न'आव हंनानै जाबा बांसिन मोजां जायो आरो फ्रेस फ्रेसनो
उम जायो। दे होनबा दोन्थनोसै नामा?
औ दे औ
समाबो जाबाय। दे ओ
औ दे
दे